हेलौ
हेलौ औ नोंथां नोंथाङा दा ओ
हेलौ औ नोंथां आंथ' बिदिनो ओरैनो जिरायनो औ नों नोंथां एसे जिरायना दंथ'यो नोंथां
माने आंनो दसे सम होनो हागोन ना? नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना? औ माने नोंथांजों आं फन खालामनायनि जाहोना जादों औ आं नोंथांनि फन खालामनायनि जाहोना जादों मोननैसो बाथ्रा आरो ना माने जाबुंनि सोमोन्दै आं नोंथांजों एसे रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादों आरोना
औ नोंथाङा रायलायजागोन दे
हेलौ नोंथां औ दे नोंथां माने आथिखालावथ' औ माने आथिखालावथ' माने जामबुंनि दिन ना। बे जामबुं जायखौ जोङो मबाइल होनो जों सानफ्रामबो बे बेखौ माने बाहायबाय थायो माने बे नङाबानो आथिखालाव जाला जाहैदों बेखायनो दा बे जामबुंनि सोमोन्दैनो नोंथांजों एसे रायज्लायनोसै आरोना दिनैयो।
औ नोंथां औ
औ नोंथां माने गोदोनि दिनावथ' जामबुंआ गैयामोन नाथाय दा जामबुं फैबाय गोदोनि दिनाव जामबुं गैयियाव माबायदिमोन आरो दा जामबुं थानायाव माबायदि जाखो माने माबायदि सोलायनाय फैखो? मोजां जादों ना गाज्रि जादों? बेफोरनि सोमोन्दै माने सावरायलायनगोन। आरोना दा नोंथाङा बुंदो आरो। ना
औ गोदोनि दिन होननानै बुङोब्ला ओमफ्राय गोदोथ' जानबुंनि आंखाल नालाय ओ माने जानबुं गैयामोन नालाय। बे तेलि फन थायोमोना बेबो माने गोबां माने ओ फैसा गोनां न'खर दोनि न'खर जेनेबा बेफोरबायदिनियावसो थायोमोन आरो बेबो बेनिफ्राय जोङो ओरैनो नरमेलि मानसिनो सोलिनो थाखाय जानबुं गैयामोन नालाय बे गोजानाव माबा मोनसे खो खोथा बुंहरनांगौ जायोबाबो जेनेबा लाइजामजों बि ओ लान्जामजोंसो बुंहरनाय जायोमोन। नोंथां बेबो लाइ जामाबो मोनैनो जेनेबा पन्द्र'बिस गाहाम लाहैयोमोन होनना मिथिनो मोनोमोन आरो। आथिखालाव बुङोब्लाथ' बे ओ लाइजाम ओ आथिखालाव बुङोबाथ' बे जानबुंङा आथिखालाव गोबां गोबां माने एभेलेबेल मोन नुनो मोनसै आरो नोंथां थ' बेनिखाय जानबुंनि थ्रुयै आथिखालाव गोबां माने ने नो मदद मोनो आरो जोङो जेनेबा माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबाबो थाबनो खिन्था हरनो हायो जोंनि फरायनाय ओ गथ'फोरनि खारनायबो मोजां जायो जेनेबा ओ थाबैनो न'थिं फोरखौ थिखोननानै लानो हायो आरो जोङो जेनेबा बिजाब नायनाय ओ बि बेखौबो जोङो जानबुंनि थ्रुयैनो नायनो हायो आरो मायाबा मोनसे सोरखौबा जेनेबा एगजाम दं माबा दं बेफोरखौबो जों जानबुंनि थ्रुयैनो रुटिनफोरखौ मोननो हायो आरो आरो नों बहायबाबो दा जों थांनांगौ जायो जागा सिनायनो हाया बिदिब्ला माने एसे प्र्रब्लेम जायो नङा ना होमबा नोंथां ओ आथिखालाव आरो बे प्रब्लेमाबो माने गैला होनना बुंजायो आरो ओ जानबुंआवनो बे लकेसन खौ मारिबानो माने नुयि जायगायावबो जोङो थांनानै संदाननानै मोनहैनो हायो आरो बे बेफोरबायदिनो माने गोबां ओ माने मदद मोनो आरो जानबुंनि थ्रयैनो आथिखालाव औ
दा गाज्रि बुङोब बा जानुंनि सोमोन्दै ओ मा बुंनो सानो जेनेबा गाज्रि जादों होनबा बबे बबे खामानिया जामबुंनि दारै माने गाज्रि जादों होननानै नोंथाङा सानो
गाज्रि होननानै बुंबोलाथ' बे उन्दै उन्दै गथ'फोरनो माने आखायाव जानबुं होना आंनि थाखाय गाज्रि आरो नोंथां जेनेबा फरायनांगौ समाव बे जानबुंखौ लानानै ओ भिडिय' खिन्थिनाय बा गेम गेलेनाय बेफोरबायदिया माने गोबां माने गोरों गोरा फरायसुला फरायसुलिफोरखौबो माने खहा खालामदों आरो अ बिदिनो जेनेबा माने जानबुंङा जानबुंङा जेनेबा सोरबा सासे गथ'आ गेम गेलेदावबा बे एदिक्ट जालाङोना बे एदिक्टखौ माने बे दिगानो जोबोर गाज्रि आरो जेनेबा बे गथ'नि फरायनायखौबो माने फरायनो गोसो जायै मायै बिदि खालामनानैहाय माने ओ जिउखौ माने फिउसार सारखौ खहा खालामनाय रखम मोनो आरो आं नोंथां
औ औ
औ जेनेबा मोजां बाहायबाथ' मोजाङानो जाबाय बे गाज्रि बाहायबा आरो जेनेबा खायसेया ओ बिदिनो ओ जि माने जि बाथ्राखौबा जि फथ' भिदिअ' ह हगार नाङा बेफोरखौबो माने ओ आथिखालावथ' माने गोबां ट्रेन्डि टाइप बिदि जालांदों नङासै होनबा नोंथां माबा मोनसे बाथ्रा मोनदोंबा बेखौनो माने सेयार खालामलाबायगोन बेफोरो बायदि थाखाय एसे माने गोरोन्थि होननानै सानो आरो आङो
औ औ
औ नोंथां ओ नोंथांनि बादिब्ला ओ माने माबायदिया मोजां नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां बे मोजाङाथ' जाहैबाय बेबायदिनो माने फरायनायनि बेलायाव गोबां मोजां बो आरो गोबां गाज्रिबो जादों आरोना ओ बे जामबुंनि दारैनो जोङो जोंनि माने नुफेरि जायगा खोनाफेर जायगा जों रियै जायगाफोरखौ खौ जोङो माने मिथिनो मोनो खोनानो मोनो आरो इउटुबनि बागै फेसबुकनि बागै भिडिअनि बागै जोङो माने नुनो मोनो आरोना जायगाफोरखौ जाय जेरावहाय जोङो थांफेरामोन जायखौ जोङो जाय जायगाखौ बेफोरबायदि ओ दं होनना मिथियामोन माने न जायगाखौ जोङो माने नुनो मोनो जोबोद गोजान गोजान जायखौ जोङो मुंल' खोनाबाय थायोमोन गोदो फरायनो मोनोमोन जिके फोराव अ बेफोर जोङो माने आथिखालाव मबाइलावनो नुजोबनो मोन आरोना मबाइल माने जोङो जेखौ नायनो लोगोसे बेखौनो नुजोबनो हायो। आरो जोंनि थांनाय फैनायनि माने खरसायाबो मबाइलनि दारैनो खम जादों जायो। गोदोनि दिनाव माने ओ नोङो दाबसे जायगायाव थांनोबाथाय खबर लाहैनोबाथाय जामबुं गैयामोनब्ला माने बेयाव दों दों थांनानै नोङो खबरखौ लाहैथारनांगौमोन। जेनेबा दिल्ली दिल्ली मुम मुमबाइफोराव थांनोबानो नोङो। माने खबर लाहैनोबाथाय नों दों दों थांनांगोन नाथाय दानि जुगाव न'आव थानानैबाबो नोङो जेसेबां गोजानाव थायाथों मानो जामबुंनि दारैनो जोङो खबर लाखरनो हायो नाहरनो हायो आरोना भिडिअ कलिंनि जाह जाहोनाव माने नुयो आरो जोङो माने बि दिनो रायज्लायनो हायो मोजां गाज्रि खबर लानो हायो मानसिया माबायदि बेफोरखौबो जोङो माने सुलु लानो हायो आरोना। आ माने बे जामबुंनि दारै जों बे खौ नायबा जोबोद सुबिदा माने जोङो गोजान जायगायावबो थाङालासिनो माने ओ नाहरनो हायो। खबर लानो हायो सुलु ला नो हायो बेयो मोनसे जोबोद मोजां जोंनि थाखाय। आरो गुबुन दाबसे जायगायाव जुदि जोङो मबफोर जोंनि ओनसोलनि बाहेराव थांनो गोनां जायोब्ला बेरायनो गोनां जायोब्ला बा फरायनो इउनिभारसिटि कलेजफोराव थांनो जायोबा जोङो मुलुगसोलोंसालिफोरखौ नागिरनानै जुदि मोनाब्ला ओ ल केसन नायनानैनो जोङो मबाइलजोंनो थांनो हायो आरोना ओ बेयाव माने जेबो प्रब्लेम जाला आरोना जे बो माने जेबो उसुबिदा मोनला नों जेराव थांनो गोसो लकेसना नो नोंखौ लाङो बे जाबाय जोंनि थाखाय जोबोद मोजां सुबिदा। आरो मोजां सुबिदा होनोबा फरायसाफोरनि रिजाल्ट नायनाय बि बिदिनो मानिबा रादाब नायनाय फरायसाफोला आरो। ओ एनसार कुइसन ओ बेयावनो मबाइलावनो आथिखालाव मोनजोबो आरोना। आरो। औ माने जायफोरा माने बिजाबफोर बायनो हाया। बेफोरनि बिसोरनि आखाइयाव मबाइलफोरा गंसे थायोब्लानो माने ओ खायसे बायदि बिजाबखौ माने बायनो हाबाबो मोननो थाङा आरोना। नांगौ समाव मोननो थाङा बे समाव माने मबाइलनि गेजेरजों जोङो एनसार फोरखौ बोनानै एबा लेखाफोरखौ बोनानै फरायनो हायो आरो ना मबाइलजोंनो दिहुननानै फरायनो हायो। बेयो जाबाय मोनसे जोबोद मोजां सुबिदा आरो। एगजाम जेनेबा आनजादफोर खाथिफोर सफैयोब्ला। जुदि ओ क्लासफोराव जुदि मोनजोबाबा एन्सार कुइसन मोनजोबाब्ला गावबो बुजिस स्लाबाबा बेखौ माने बोनानै माने नायनो हायो आरोना मबाइलजोंनो दिहुननानै नायनो हायो। बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। आरो मोजां मोजां खामानि मोजां मोजां सुबिदाखौबो जोङो माने मोजां मोजां जिबायदि इउनिभारसिटि कलेज बेबायदिनो सोलोंथाइफोरखौबो जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो नायनानै बुजिनानै माने गावबो सोलोंनो नो हायो आरोना। बिदिनो सोलोंथाइफोर खौबो लानो हायो। अनलाइनजोंबो आथिखालाव जोबद क्लास जायो आरोना मोजां। मोजाङै क्लास लानो हायो जुदि नोङो क्लासाव थ थांनो हाया बा अनलाइन लानो गोसो अनलाइन लानो हायो आरोना।
औ
बेनिफ्राय आरो बे दादि साख्रि फैसावदोंना बे साख्रिफोराबो माने जबफोराबो माने जोङो। अनलाइनि गेजेरजोंनो टिउसन सिसन लानानै फरायनानै माने मोजां जुदि दि जायोबा ओ बियाव माने मोननो हायो आरो ना साख्रिनि अनलाइन खालामनाय बिदिनो गोबां माबा माबि गोबां खामानि फैयो बेफोर खामानिफोरखौ माने अनलाइननि गेजेरजोंनो माव नो हानाय बे मोनसे गोबां मोज जां सुबिदा आरो जोंनि थाखाय।
औ औ।
गाज्रि बुङोब्ला जायफोरानोखि मोजाङाव बाहायनो रोङाखै गाज्रि फि डिअ नाय भाइरेल भिडिअ ओ बिदिनो नायनाङि आरो बुंनाङि बे फोरखौ नायनाय बुंनाय बेफोराव जोबोद गाज्रि आरोना माने ओ गावनि टाइम खौ मिथियालासिनो भिडिअ नायनाय गेम गेलेनाय बेफोर जाबाय गोबां माने खहा आरो बेफोरनि फारसे नायोब्लाथाय माने जायफोरानोखि गाज्रि हुदायाव बाहायदों गाज्रि खामानियाव बाहायदों बे नि थाबाय बे मबाइला माने जामबुंङा जोबोद गाज्रि आरो नोंथां।
औ नोंथां औ औ नोंथांजों राय ज्लायनानै गोबां मोजां गाज्रि जानबुंनि सोमोन्दै मिथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा रायज्लायनायखौ औ नोंथां गोजोनथों। औ नोंथां औ।